औ खोनादोंना नोंथां
खोनादों
औ दायो नोंथां
औ आं फ्रियनो दङ दायो नोंथां
औ बिदिब्ला जों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनि
औ सावरायनो हागोन दे
नांगौ बे टपिकआनो जाहैबाय जोंनि दानाय- लुनाय।
औ बर'फोरनि दानाय- लुनायनि सायाव आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
औ
जोंथ' माने बयबो मिथिखायो जे बर' आयजोफोरा गोदो गोदाय बर' आइजोफोरा गावनो एम्फौ लाथा फिसिनानै बा इन्दिनिफ्राय खुदुं बानायनानै गावनो औ दखना दख'ना, फास्रा, आर'नाइ, गामसा बेफोरबायदि औ खौ गान गाननानै माने गावनो गान गानोमोन आथिखालबो बेबायदि दानायखौ नोंथांमोननिथिं नुनो मोनो नामा नोंथां?
औ जोङो
ओ नुनो मोनो जोङो आथिखालावबो मानोना जोङो ओ दानाय लुनाय होनोब्ला जोंनि ओ बर'फोरनि बर'फोरा माने मैखोमै जोङो गोदो - गोदायनिफ्रायनो जोङो गावनि गाननाय - जोमनाय गासैबो बेफोरबायदि जि जोमफोरखौ गावनो न'आवनो दानानै ला लाबोदों एबा जों दानानै गानबोदों हिनजावफोरा बेफोरखौ दाबो बिनि उनाव ओ हौवाफोरनोबो दानानै होबोदों जेरै गामसा बा खर'- खर' खावखाग्रा जि बेबायदि जिफोरखौ बैफोरखौ जोङो बैफोर जिखौ दानो थाखाय जोङो ओ गोदो -गोदायनिफ्रायनो जोङो इन्दि एम्फौ फिसियो बै इन्दि एम्फौ एन्दो एम्फौ फौ ओ ला इन्दि एम्फौनिफ्राय जोङो फिथोब मोनो बे फिथि फिथोबनिफ्रायनो जोङो इन्दि ओ जिखौ जों मोननो हायो। जोङो बे जेब्ला बे फिथोबा थोबो अब्ला बियो बै फिथोबखौ ओ दैयाव रुनानै रुनानै जोङो एसे फो ओ
फोराननानै उनावहाय जों बेनिफ्राय थावख्रिजों जोङो खुन्दुंखौ लुयो। खुन्दुं बानायो। बानायनानै उनाव जों इसान सोंनानै ओ बिदिनो दख'ना बा जोमग्रा जि ओ बेबायदि गामसा बेफोरबायदि जोङो दानानै लायो। लानानै जोङो गानो। ओ बैफोरो मानोना आरो बे इन्दिया जोंहा गाब गैया। इन्दि खुन्दुङा बिनि थाखायनो जोङो गाबहोनो थाखायबो जोङो बै ओ जिखौ ओ बायदिसिना हाग्रानि बिफां लाइ बिफां ओ बिलाइ बा बिफां बिगुर बा बिबार बैफोरखौ ओ देग्लिनानै जोङो ओ गाब बानायनानै गाब बानायनानै जोङो आलदा आलदा गाब होनानै जोङो जि दानायखौ जोङो नुनो मोनदों बा ओ बि बिदि बेबायदि खालामनानै दाबोदों। ओ थिग बेबायदिनो दानानै गानबोदों। आरो माखासे जोङो बै जिफोराव आगर होनायखौबो जोङो नुबोदों। जेरै जोङो फारौ मे गन ओ दिंखिया आगर, हाजो आगर, बैग्रि बिबार आगर बेनि उनाव दाउथु गद' आगर ओ बे आरो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि दंबावो।
औ।
मुख'जोबनो नोंगौ नोंगौ खांख्रिखला आगर। बेफोरबायदिनो जोङो माने मख'जोबनो हाया माने गोबां दंबावो।
औ नोंगौ नोंथां।
माने बैफोर आगरफोरखौ जों बर' आइजोफोरानो मुं होनानै बा गावनि आखायजों नो ओ साननानै दिहुननानै एरनानै जों मुं मुं होबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। ओ बे माने जोबोद बेफोर बायदि आगरखौ होनानै समायना रमायना जि दानानै गाननायखौ जोङो नुबोदों आरो जों बा मोननो हायो। औ बेबायदिनो ओ जेरै जोङो आरो बेफोर दख'ना एबा गामसानि अनगायैबो जों आरो मोनबावो। जेरै आर'नाइ जायखौ जोङो ओ बर' हारिनि सिनायथि होननानै जों बुंनानै लायो। बा जोङो गिदेर गोलाव मानसिफोरखौ मान होनो थाखाय बे जों आर'नाइखौ बाहायो। मानोना बेयो मोनसे मान गोनां मोनसे ओ
जि आरो जायखौ जोङो ओ मान बावनाय बा मान होनाय खामानियाव जोङो बे खामानियावनो जोङो बेखौ बाहायो।
औ नोंगौ।
खौबो जोङो बायदिसिना गाबनि दायो आरो जोङो बे आर'नाइयाव ओ हाजो आगरखौ जोङो गुबैयो बाहायथारो। बे हाजो आग'रा थाब्लासो बे आर'नाइनि महर जागोन आरो आर'नाइ होननानै जों बेखौ साननो हादों। बेनिखायनो जोंङो ओ आर' नायाव हाजो आगरखौ बाहायथारो ओ बेबायदिनो जोङो जिफोरखौ दानानै बाहायबोदों बेनि उनाव जोंङो ओ आरो हिनजाव गोदान गाननायनि थाखाय जोंङो आलादा मुं होयो जायखौ जोंङो दख'ना थावसि होनो। बेयो जोंङा गोम गोमो गाबनि जायो बेखौ जोङो हिनजाव गोदान जेब्ला जागोन अब्लानिया जोंङो बै दख'ना थावसिखौ ओ गानहोयो
बे दख'ना थावसियाव ओ मा आ गर एरनाय जायो एसे बुंनो हागोन नामा नोंथांङा
औ आंनि मिथिनाय बायदिब्ला जोंङो बेयाव दख'ना थावसियाव आगर गुबैखौनो
औ नंगौ औ औ नंगौ नोंथां आरो आरो आं नुदोंमोन माने बे दख'ना थावसेयाव फारौ मेगनखौबो ओ एरनाय जायो नांगो नोंथां औ नंगौ नोंथां
खौबो होयो आरो ना
औ नंगौ
औ औ ओमबा नोंथाङाबो एसे ओ बे गान बर'नि गाननाय जोमनायफोरनि ओ बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ औ जों गोदो गोदोनिफ्रायनो औ आबै आबौमोननि समाव दख'नाखौ गावनो दाना नै गानोमोन नाथाय आथिखाल बिदि दानायखौ नुनो मोना ना गोबां गोबां मानसियानो दा दानोबो रोंला जिफोरखौ ओरैनो माने सिम्पोल सिम्पोल जिफोरखौसो दानो हायो रोंगौ जेरै गाम सा मेख्ला बिदि बिदिफोरखौसो दानाय नुनो मोनो। आरोबाव आथिखाल गोबां रोखोमनि मेसिनफोर ओंखारदों जि दानायनि बेफोरावसो आथिखाल बेफोरावसो जिखौ दायो। औ ओमफ्राय ओ उनाव आरो जि दानायाव जे जोंनो गोबां रोखोमनि आइजें आयलाफोर नि गोनांथि जायो बेफोर आइजें आयलानि मुंफोर खौ आं एसे सावरायनि औ जोंनो नांगौ इसानसालिखौथ' नांगौ जोंनो बेयावनो बेयावनो औ जि दानाय जायो ओ उनाव जोन्थोर ओ माखु फुंगा रासु नु आरोबाव गनसा बालेब औ ओमफ्राय बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ माने आइजें आयलाफोरनि गो नांथि जायो जि
नंगौ नंगौ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि औ
औ ओ ओ मेसिन मेसिनाव दानाय दख'ना आरो गोदो आखाइजों दानाय दख'नानि फारागथि फारागथिखौ नोंथांङा ओ नो बुंनो हागो नामा एसे
औ ओ गोदोआव जोङो ओ माने गोदोआव दानाय होनब्ला जोङो आखाइजों दायोमोन। माने मोजां ओ गाननोबो मोजां जायोमोन बियो माने ओ रोजोब ओमफ्राय एसे ओ खुनदुंफोराबो जोंना गोदो बे इनदि खुनदुंनिया माने जोबोद मोजां मानोना जों दायोथ' बे खौ बुंनो थांङोब्ला जोङो जोबोद बेसेन गोसा बियो ओमफ्राय जोंनि ओ बिगुरफोरनि थाखायबो मोजां होनो आरो जोंनि बिगुराव माने जेबो ओ जेबो खहा जाया बेखौ गानोब्ला जोमोब्ला मोजां होननानै ओ बुंङो बेबायदिनो बिनि जायनि थाखाय बियो दिनै सिमाव बियो जोबोद दाम गोसा माने बेनि बेसेना बांलांगासिनो आरो मोननो थांनायाबो एसे ओ खम बेनि थाखायनो बेनि बेसेनाबो ओ बांसिन आरो बियो मोजां मोनसे जि। नाथाय आथिखालाव जोङो ओ मेसिनफोराव दानाय जिफोरा ओ जानला मोनला ओ पलिस्टार जेजों जा प्लास्टिक बायदि नि ओ माबाजों खुनदुंजों दा जानाय जोङो जायखौ गानोब्ला गरम जायो। ओ आरो मालाबा जोङो ओरै बे मालाबा जों नुनो मोनो ओ आइजोफोरा गाननाय दख'नाखौ ओ थेबब्लाबो थायै ओ बेबायदि ओ मिथिनो मोनो बा खोनानो मोनो माने बे फोरबायदि बायदिसिना ओ जोंख्लाब माख्लाब
औ नंगौ।
जों बानायनायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय एसे गेसेंबो जायो माबाजों बानायनाया उम मेचिनजों दानाया गोबाव गोबाव जोरा जोरनो रोङा बेबायदि जायो आरो मेचिननि दानाय ओ दख'नाफोरा आरो बेखौ जोङो हा थाय बाजारफोराव गोरलैयावनो मोनो दाम खम खमावनो मोनलाबायो बेबायदिनो दानि ओ दानि सुबुंफोराबो ओ बा आइजोफोराबो बेफोरखौ बैफोरनि सा फारसेनो गोसो बोसिन लांदोंसै आरो मानोना ओ गोरलैयाव नुनो मोनो ओमफ्राय बेनि बेसेनाबो खम ओ बेनि था खायनो बैफोर आथिखालाव ओ गुबुन रायजोआव दानाय जेरै बेंगलफोराव दानाय दख'ना
औ नंगौ।
मेचिनाव दानाय दख'ना बैफोर दख'नानि दख'नाखौसो माने बाहायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदोंसै आरो जोङो ओ बाहायो दाबो दायो नाथाय ओ ओनसोलावबो जोंनि बर' आइजोफोरा दायो। ओंखारजोबबाय बे नंङा माने गोबां ओ दंङ दाग्राना बिदि दानानैबो फानो बा गावसोरबो ओ दा गामसा दख'ना आर'नाइ ओ न'आवनो दानानै गानो आरो बेखौ ओ फाननानै बो रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ गाननाय जोमनायखौ जोङो बा ओ गावनो न'आवनो बानायना लानानै गाननाय खौबो जों नुनो मोनो। ओ होमबा नोंथां ओ दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ। गो-गोजोनथों औ गोजोनथों नोंथां।
होगोन